औ खानादों।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो?
आङो हरनि खेबसे ओंखाम
औ ओ बे समावहाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदा बर'फोरनि हारिमु सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ संलाय लागोन नोंथां थारैनो
अ बिदिब्ला जागायजेनोसै
औ
हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनसे हारिनि ओ जानाय लों-लोंनाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय ओ मोसानाय सल' बाथा खुगा सल' थुनलाइ ओ गासै बेखौबो लाफानानै मोनसे ओ आबुं महरखौ बुजियो बेबायदिनो
औ।
जों बर' हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला जों मख'नांगोन बर'नि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय आरो गुबुन गुबुन सल' सुंद' सल' लोगोसेनो हारिनि आसार आखु ओ जों हारिमुखौ जोङो ओ गंसे आयनाजों रुजुनो हायो मानोना जों मोनसे ओ आयनायाव जों गावनि महर मोखांखौ महर मोखांखौ नायोब्ला जों ओ गावनि महर मोखाङा माबायदि बेखौ जों ओ मिथिनो मोनो
औ।
ओ बेबायदिनो जोङो बर'नि हारिमुखौ नायोब्लाबो जों बर' हारिनि ओ जि महर मुस्रि ओ गाननाय जोमनाय ओ दानाय लुनाय ओ जानाय लोंनाय हुदा आसार खान्थि ओ नेमखान्थि फालिनाय बेफोरखौ मिथिनो मोनो। ओ जों बर'नि हारिमु होनोब्ला जों मख'नांगोन बर'नि मोसानाय ओ जेरै बागुरुमबा, बारदै सिख्ला मोसानाय ओ दाउ स्रि देलाय मोसानाय आरो गोबां बेफोरो बर' हारिमुनि एंगार हायि बाहागो। ओ मानो होनोब्ला बर'नि हारिमुवा बेफोर मोसा बर'नि ओ दोरोङारि मोसानाय बेफोरजोंनो आबुङै समायना बेजों लोगोसे बिदिनो जों ओ बर'नि हारिमुआवहाय मख'फानो हायो गोदोनि ओ आबै आबौनि सल'निफ्राय खोनाबोनाय जोंनि ओ खुगा सल'फोर जेरै ओ बासिराम जोहोलाव ओ चन्द्रमालि, खोथिया बुदां, मावरियास्रोन, खुसियास्रोन बिसोरनि ओ खुगा सल'फोरनि सोमोन्दैबो जों ओ रायखांनो हायो बेबायदिनो जोंनि बर'नि ओ गाननाय जोमनाय जेरैहाय ओ बर' हारिनि ओ आइजोफोरनि समायना दख'ना फास्रा ओ बेबायदिनो हौवाफोरनि गामसा ओ फालि ओ बेफोरनि सोमोन्दै जों रायखांनो हायो लोगोसेनो बर'फोरनि ओ माहारियारि फोर्बो बयनिख्रुइ देरसिन माहारियारि फोरबो खेराइ बेनि सोमोन्दै जेबो जों राय खांनो हायो। ओ मानोना बर'नि हारिमु एबा मोसानायाहाय जों खेराइनिफ्रायनो सोमजिदों होनना ओ बुंनो हायो। ओ बेबायदिनो बर'नि हारिमुआवहाय ओ जोंनि आलादा गाननाय जोमनाय ओ दानाय लुनाय ओ जोंनि ओ जानाय हुदा थुनलाइ बेफोरजों ओ आबुं ओ गुबुननि रुजुनायाव ओ जोंनि बर'नि हारिमुवा जोबोरैनो बाखनायथाव ओ एबा गोग्गाथाव जों आथिखाल नुनो मोनो बर' हारिजों ओ बर'नि जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां माखा जे ओ आइजें आयला एबा ओ आइजें आइलाजों लोगोसेनो ओ गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौहाय आथिखाल भारत सर खारनि जि आइ टेक जायखौ जों जुग्राफिकेल इन्डिकेसन टेक होननानै मिथियो ओ जायनि जोहै ओ बबेबा मोनसे बेसादा बबेबा दाबसे जायगाजों ओ थियै सोमोन्दो दं बेखौहाय उम गावनि मोनथाइखौ जों लानो हायो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जों माखासे दामजुफोर जेरै खाम सि फुं ओ बर'नि गंगोना थरखा बेफोरखौहाय ओ जोङो भारत सरकारनिफ्राय जि आइ टेग मोननो हाबाय बेनि अनगायैबो जों बर'नि गाननाय जोमनाय जेरै ओ बर' जोमग्रा ओ आर'नाइ बेफोरबो आथिखाल जि आइ टेग मोननो हाबाय ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंनि बर' हारिमुजोंनो ओ बर'नि फोरबोफोरजों एंगार हायै सोमोन्दो गोनां जोंनि ओ माखा से ओ लोंग्रा मुवा जेरै जौ ओ ओ जोंनि जौ गिसि आरो जौ गोरान बेफोरबो आथिखाल ओ जि आइ टेग मोननो हाबाय जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना ओ बेबायदिनो बर' हारिमुवावहाय ओ आसामजों लोगोसेनो जोंनि भारत हादरखौ लाफानानै ओ दुलाराय मुलुगावनो मोनसे ओ गोजौ मुं लानानै दं आ जोंनि बागुरुमबा मोसानायाबो जोबोद मुंदांखा ओ जायखौ ओ मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरावबो दिन न्थिफुंहैनाय जाबाय ओ बेबायदिनो जाय जायखौहाय ओ सि सिखिरि मोसानाय होननानैबो मिथियो। ओ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुवा ओ गोबां दोहोनि आं नोंथांनिफ्रायबो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै ओ मिथिनो नाजा सानदों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां दा जोंहा हारिखौ होनब्ला गोबां जायो जेरै ओ बर'नि जेरै बैसागु मोसानाय आरो बेजों लोगोसे जेरै जोंहा दामग्रु ओ दामग्रा जेरै खाम सिफुं ज था आरो जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बायदिसिना दङ आरो जोंहा हारिमु होनब्ला जोंनाव गासैबो गोग्लैयो जेरै
औ
गानाय जोमनाय दानाय लुबाय थानाय जोंनि राव बर' राव बेफोर गासिबो जोंनि हारिमु दा जोना हारिमु बुंनो थाङोब्ला जोंनि गिबि ओ लोब्बाया जादों जोंनि राव जोङो जुदि बर' राव रायज्लायाबा माने जोंनि गिबि सिनायनाय नङामोन आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनि गाननाय-जोमनाय जेरै जोङो हौवाफोरा बैसागोआव बे आर'नाय लाबा आर'नाय आर'नायनि जोङो ओ खफ्रियाव जोङो आर'नाइखौ फाननानै नाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ हिनजावफोरा ओ दख'ना आर'नाइ फालि ब्लाउस बैफोर गोबां गोबां ओ जेरै गोजा गोथां गोमो बायदिसिना गाबनि गाननानै जोङो जोंनि हारिमु खौ दिन्थिफुङो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे जोंहा ओ बैसागु बोथोराव जेरै खाम जथा बायदिसिना दामग्रु आइजें लानानै जोंनि हारिमुखौ थायो दा बेजों लोगोसे जोंहा दङ। जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय-लोंनाय बेफोरबो मोनसे जोंनि बर'
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ मिथिजानाय बायदिसिना दङ आरो नोंथां जों बुंजोबनो हाया दा बेनि अनगायैबो ओ बर' रावनि ओ हारिमुआवनो बेबो हाबखुमानानानै दङ जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जे हाग्रा-बंग्रानिफ्राय जेरै फिथाइ-सामथाइ बायदिसिना दिंखिया हाग्रा बायदिसिना बुथुमनानै जाबोनाय। दा बैफोर बर' आइजोफोरा माने ओ बै हारिमुखौनो सोमजिग्रोदों होनना जों बुंनो हायो मानोना जों जेरै जों गाननाय-जोमनाय दखना बेैफोरखौ गोदोनि बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय नुनाय सावगारि जेरै फारौ मेगन बायदिसिना जों जा मेगनजों बैफोरखौ बिसोरो आगर एरनानै ओ दख'ना महराव बानायदोंमोन आरो गाननाय-जोमनायखौ मानोना जोङो जोंनि गिबि सिनायथियानो जादों जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि राव बे रावखौ जोङो जुदि जोङो ओ गुबुननि सिगाङाव बुंनो हानाय ओ थानांगोन आरो दा नोंथाङा बुंलांबाय दहायनो जे बर' हारिया जेरै बागुरुम्बा मोसानायाव जोंहा जि आइटेक मोनलायनो हाबाय जेरै गोबां बिथिङावनो जोंहा बर' हारिया ओ जौगाफुगासिनो दङ आरो दानि जुगाव।
औ
दा जोंहा दङ बे हारिमु दा हारिमुआव गोबां रोखोमनि हाबनानै दङ। दा आं दहाय बुंलांखांबाय जे ओ बैसागु बैसागुआ जादों बर'नि मोनसे एंगार हायै फोरबो। जायखौ जोङो बोसोरनि गिबि बरायनाय महरै जोङो बैसागो बोथोरखौ ओ जोङो फोथायो आरो दा बिब्दिनो आङो साननो ओ बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रिनि ओ सोमोन्दै फोरमायनोसै आरो दा जेरै जोंहा अनलाजों दाउ दा बेखौ बोरै सङनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै आरो नोंथां
राहुल जा गान्धी
अनलाजों दाउ संनोब्ला गिबियाव जोंनो नांगोन माइरं दा बे माइरंखौ जोङो ओ दैयाव सोमना लागोन आरो मानोना जों बेखौ गुन्दै खालामामगोन नालाय ओंखायनो सो सोमनानै गुरै खालामगोन गुरै खालामखांनानै जों बेखौ ओ जोंनि ओ जेरै फफसि एबा आथिखालाव ओंखारनाय ग्रेन्डार मिसिनाव जों बेखौ बेखौ संनाय खारायोन खारायखौ जोङो अर गेस दानि जगाव गे बिदिनो जोङो अरदाबाव होनोनानै एबा गेसाव होनानै जोङो दै होनानै फुदुंगोन आरो गोदौ होबाय जेब्ला दैया गोदौबाय थागोन ना अब्ला जोङो अन गुन्दै देरनानै लानायखौ बेयाव मानोना जों बेयावनो होग्रा आरोना बेखनो बुरजा होयोब्ला बे अनलाया गथा खागोन आरो बेनि थाख ओंखायनो जों बेयाव मिहि खामना लानायखौ समजों लोगोसे गोदौहोगोन गोदौ होखांनानै जोंआ गावनि गोसोबादि एबा गाव गोनां जानाय जेरै रं ओ बानलु बे बायदिसिना होगोन आरो दा बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा ओ गंगार धोन्दिया जायखौ जोङो मोदोम होनायनि थाखाय बे ओंख्रियाव होयो दा बेखौबो होनानै जोङो मोजाङै खोबगोन दा फैगोन जोंहा दाउ बेदर दा दाउ बेदरा जालांगोन जोंनि न'आव फिसिनाय मानोना नोंथां जे दाउआ जुदि ब्रयलार एबा फारामनि जायोब्ला बियो गोबां मुलि होनानै एबा भेक्सिन होनानै फेदेरनाय दाउ बेखौ जायोब्ला जोंहा ओ बेराम आजार जानायनि चान्स थायो बेनिखायनो जोङो गोदोनि बर' ओ आइजोफोरा बुंबोदों जे जोंहा बर'नि दोरोङारि जुदि ओंख्रि जानो बा माने न'नि दाउ जानांगोन लकेल दा बै दाउखौ जोङो ओ आरामसे गोदानानै गोदाखांनानै जों बेखौ एवफ्रामना लागोन एवखांनानै बिदिनो मलिया जेब्ला गोदौबाय थागोन ना बे गोदौनायाव जोङो बे गोदौखौ होगोन आरो जेब्ला थामजि ब्रैजि मिनिट होयो अब्ला बे जोंनि अनलाजों दाउ ओंख्रिया जानो हानाय जागोन आरो दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जोंनि हारिमुआव हाबथ'नानै दोङो जों बेखौ बुंफिननो हाया खगाजों एबा जोङो दसे समाव जोङो राय नो हाया नोंथां दा नोंथां बे आं इखौ बुंबाय आंबो बुजिनानै मोनबाय दा बेनि थाखायनो ओ नोंथांखौ आंनिफ्राय गोसो गोथारै रोजा रोजा सागाखौ बावनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय बिदिब्ला जों नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बे एसेयावनो दोन्थ'नोसै
औ नोंथां